खोनादोंना नोंथाङा नोंथाङा दायो फ्रि दंना? औ नोंथां फ्रि दं
ओ नोंथांजों आं बर' हारिमुनि बागै फंनैसो सावरायनो हागोन ना नोंथां
हागोन नोंथां हागोन बेयो मोनसे जोबोद मोजां आयदा
आदसा नोंथां जोंनि बर' हारिमुनि बागै नोंथाङा आंनो फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा
हागोन नोंथां हागोन दा जोंहा औ हारिमु होनना बुङोब्ला जोंहा गासिबो बेयाव गोलैजोबो जोंनि मावनाय दांनाय, जानाय लोंनाय, जोंनि गाननाय जोमनाय, जोंनि फरायनाय लिरनाय माने दामनाय देनाय, मोसानाय मुसुरनाय माने गासिबो गोलैजोबो आरो नङा होनबा नोंथां बर' हारिमु बुङोब्ला
माने गासिबो हारियावनो गाव गावनि मोनसे नङा मोनसे हारिमुवा थाब फाजोबखायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
औ दा बेनो जोंहा बर' हारिमुआव जेरै दानाय लुनाय, मावनाय दांनाय, आबाद मावनाय बेफोर गासिबो मैहुर खालामनाय बेफोरजों गासिबो जोंनि हारिमुवाव गोग्लैयो जों जोंहा बर' हारिया गोदो-गोदायनिफ्रायनि एखुथा एखु था बा आलादा आलादा रायजो जाबोनाय नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ दा ओमफ्राय बिदिनो जोंहा गोदो-गोदाय आबै-आबौमोननि समनिफ्राय फ्रायनो जोंहा मोने बिदिनो आला दा हाग्रा बारिफोराव थानानै ओह जोङो संसार जाबोनाय हाजो हालाफोराव थानानै दा बै समनिफ्राय दिनैसिमाव लागै जोंहा गोबां माबा सोलायनायखौ नुनो मोनदोंसै ओह जोंहा बै समफोराव जेनाखि गाव गावनि दानाय लुनाय जि जोमफोरखौ जोङो गावनो माबानानै बानायनानै गानोमोन नङा होमबा नोंथां जोंहा जोंनिनो राव हारिमु दंखायो नङा होमबा नोंथां खोनादोंना नोंथाङा
हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा औ खोनादों नोंथांनिफ्राय जेबो आवाजखौनो फैयाखै माथो
खोनायाखै नामा नोंथाङा
आंथ' नोंथांखौ खोनादों औ नोंथां औ-औ एसे रेसपन्स हो नोंथां मानि बिदिबा माने खोनायाबा माबा जादों - सानोना औ नोंथां दा बिदिनो जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो रायजो जाबोखानायखा जेरै एखुथा एखुथा गुबुन जेनाखि हारिफोरनिफ्राय दा जोंहा गाव गावनि गावनिनो बर' हारिनिनो राव दङ नङा होमबा नोंथां
दा जोङो जेरै बर' हारिया देब'नागिरि हांखोजों लिरनायखौ जों नुनो मोनो एबा लिरो दा बै आह समफोरनिफ्राय समफोराव जोङो गाव गावनो खुद मैगं थाइगंफोरखौबो जोंहा गावनो उगायनानै बा आबाद मावनानै जायो मैगं फोरखौबो लोगोसेनो जोङो बेदर दावदरफोरखौबो गोदोनि समाव बर' हारिया मैहुर खालामनानैसो जायोमोन नङा होमबा नोंथां
जेरै नाफोरखौबो जोङो ओह दैयाव थांनानै दैनिफ्राय हमनानै लाना फैनानैसो जायोमोन बै समाव जोंहा बायनाय मानाय बेफोरनि जेबो गैयामोन नङा होमबा नोंथां औ दा जोंहा मानि बै समनिफ्रायनो माने जोंहा गावनि मानि आंगो हारिया माने जेबबो माने गुबुनजों माबा फोनांजाब गैयै बेफोरबायदिमोन आरो माने जों हारसिंनो रायजो जाबोदों जोंनि हारिया जोङो दाउ अमा ना जों बेफोरखौ फिसियै फिसियैबो जाबोनायखौ नुनो मोन्दों गोदोनिफ्रायनो आरो दिनैसिमबो जों बेफोरखौ फिसिनानै जायो जेरै जोंनि हारिमुआव जेरै दानाय लुनायानो जोंना मेन खोथाया मानि गुबै जाहोना दानाय लुनायानो
दानाय लुनाय जि जोमखौ जोंङो गावनो बानायनानै जि ओह जोमखौ जोंङो गान गानबोदों बाहायबोदों नाथाय आथिखालाव जोंङो बेफोरखौ मेचिनफोरजों दानानै जेनाखि ओह माबाफोर मेचिनफोरजों दानाय जि बेफोरखौ जोंङो माबादों गानबोदों दा बेबायदिनो जोंनि जेनाखि मोसानाय मुसुरनाय बेफोरबो जोंहा दंजोबखायो जेरै। गावनिनो खुगा मेथाइफोर दंङ नंङा होनबा नोंथां। आरो औ आरो जेरै बे ओ। बेफोर जोंनि जेनाखि माबाफोर गानग्रा जि होनोबा दखना। आरनाइ बा फास्रा आरो गामसा नंङा होमबा नोंथां। दा जों बेफोराव। गावनो बानायनानै गानजोबो औ बेनि उनाव जोंहा दंबावो आरो। हारिमुजों सोमोन्दो गोनांङा जाहैबाय जोंहा बागुरुम्बा मोसानाय। दा जोंहा बागुरुम्बा मोसानायाव गोबां दंङ खोथा नाथाय बेखौ जों बुंजोबनो हाया। जेरै बागुरुम्बा मोसानायाव जोंहा दखना दखना गाननानै मोसायो आरनाइ लानानै। मोसायो आइजोफोरा लोगोसेनो जोंहा। खाम सेरजा जथा सिफुं गंगोना। बेफोरखौ लानानै बेबो जाहैबाय दामग्रा आगजु बागुरुम्बा मोसानायाव लोगोसेनो जोंहा। मेथाइ खनग्राबो जोंहा दंखायो नंङा होमबा नोंथां जेरै बागुरुम्बा मेथाइ। बेखौ रोजाबग्रा थाखायो।
थिग बेफोरबायदिनो जोंहा जोंनि हारिमुवा बेफोरजोंनो जागा मागा दानाय लुनाय। मावनाय दांनाय मोसानाय मुसुरनाय जोंनि जि दानाय। फोर गाननायफोर बेफोरजों माने जोंनि हारिमुआ माने जोबोद माने माबा आरो। जोंगा मागा बा गाब गोनां नंङा होमबा नोंथां। दा बिदिनो नोंथांङा। बो बेनो जोंनि जेनाखि बर हारिनि सायाव बा जोंनि जेनाखि बर हारि। हारिमुनि सायाव बेफोरनि सायाव फंनैसो बुंदों नामा नोंथां।
औ दा बुंनो थांङोब्ला जोंनि बर। बर हारिया मोनसे। मैखोमै दाजानाय मोनसे बर हारि गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर हारिया आसामाव मोनसे। रायजोयाव थानायनाय मोनसे बर हारि नंङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
दा जोंहा बरहा मोनसे। राव हारिमु आलादा राव हारिमु जानाय ओंख्रि।। दंङ नों बेजों लोगोसेनो दंङ। रावआवनो हानाय दंङ बर बिजोंजोंनो जोंहा बर फिसाफ्रा जोंनि बर बिजोंजोंनो लेखा फराय। राव फरायनो मोनो लिरनो मोनो जोंहा दिनै जाय बर बरहा गोबां। गोबां आयदायावनो दावगाबोगासिनो लासै लासैनो थिग बिदिनो जोंनि। बर हाबो। खौनो मिथिसारजानो थांगासिनो नै दिनैनि बे दिनाव बेनिखायनो। जोंनि बर फिसाफ्रा गासिबो लेखा फरा मोजां फरायनानै जोंनि बरफ्रा बर हारिमुखौ बयबो। बयबो मोजां मोननानै हारियाव ओंखारोब्ला जोंनि बर हारिया जौगा थाबैनो जौगागोन आरो। जोंङो जोंहा जोंनि बर बर माखासे बर फिसाफोरा राव। ओरैनो बेखार थायालासिनो बयबो गाव गावनि खामानियाव मुखुब होनानै जों एबा गाव गावनि। फरायनो गोनां फरायनो गोनां आयदाखौ मोजांङै मोजां फरायनानै सासे राफोद मानसि जायोब्ला बेफ्राव। आथिंङाव गसंनो हानानै मोजां हादोरनि हादोरनि। सासे सुबुं जानो हायोब्ला एबा जोंनि बर हादोरनि बरहा। मोनसे आलादा हादर जानो हायोब्ला जोंहा बेसे रंजाथाव जागोन नङा होमबा नोंथां। बिदिनो थिग बिदिनो जोंना बर बरफ्रा। बयजोंबो रावजोंबो दा नासयजाथों जा। जों बेनिखायनो जोंङो बरजों बर बयबो खौसे जालायनानै बरनि राव हारिमुखौ फोथांना लाखि। जायनि फारसे बयबो आगान होनांगोन बयबो बारसोमनांगोन जोंनि बर बरखौ। बर हारिमुवाथ दिनै जोंहा एक्सट्रा मोसानाय मुसुरनाय दंखायो। दामग्रा देग्रा दामजु खाम सिफुं जथा सेरजा गासिबो दंजोबखायो थिग बिनिखायनो जोंहा बरफ्रा जेनिबो खमि गैया बेनिखायनो जों बरफ्रा बयबो दामनाय देनाय हारिमु सिबिनायफोरसो बयबो गोसो होनोनांगोन थिग बिदिनो बयबो लेखाफ्राव फरायनानै लोगोसे मोजांङै मोजां खामानि आबाद आबादफोरखौबो मावनानै मोजांङै मोजां बरफोरखौ जौगालांनो नांगोन नङा होमबा नोंथां दा बिदिनो जोंनि बरआ गावजों गाव खौसे जालायनांगोन गावजों गाव खौसे जानानै मोजां हारिनि फारसे मोजां खामानि मावोब्ला जोंनि हारिया थाबैनो जौगागोन नंङा होमबा नोंथां । थिग दा बिदिनो होनोब्ला जोंनि बरफ्रा गुबुननि आथिं सिङाव दानि दिनावथ बारा थालिया गाव गावनि आथिङावनो गसंनानै रायजो जाबोनो हानाय गह फैबाय बरआ बरहाबो मोजां मोजां मानसि एबा साननो गोरों मेलेमजिबि मानसि जौगाबाय नङा हबा नोंथा दा बिदिनो उननि उननि जोलै बर फिसाफ्राबो मोजांङै मोजां बिदिनो नाजालांबाय थायोब्ला जोंनि बर'आ थाबैनो गोख्रोङै गोख्रोङै जौगालांगोन नङा होमबा नोंथां थिग ओ थिग बिदिनो बरआ मोनसे मोजां संसार नखर बययाबो दा ह गोहो जाबाय बयाबबो बर' आइजोफोराबो मोजां मोजां लेखा फरायनानै मोजां लेखा फरायनो गोरों जाबाय दानि जुगाव । बर' फिसाफोरा बयबो गावजों गाव खौसे थायोब्ला जोंनि हारिया थाबैनो जौगाब दा नोंथाङाबो बर' आ बर' फिसफोरनि बागै बुंनो हागोनबाव बुंहनैसो
मा होनदोंमोन नोंथाङा?
ओ नोंथाङाबो द माने बर लाइमोनफोरनि जौगानायनि फार बागै फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
नोंथां नोंगौ नोंथां बे जोबोद मोजां सोंनाय दा जोंहा ओ बर' हारिनि लाइमोनफोरा ज होनोब्ला जोंहाथ' गुबै मोनसे थांखियानो नैबाय थानांगोन जे सोलोंथाइ लानाय नंङा होमबा नोंथां । दा जोंङो बिदि बर लाइमोनफोरा जौगानोबा जोंहा सोलोंथाइयानो मा फैग्रोयो सिगां सोलोंथाइ जेब्लानखि नोंथाङा गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ फ लागोन अब्ला नोंथाङा गोजौ थाखोनि साननो हानाय जागोन नंङा होमबा नोंथां गोजौ थाखो बेनि नोंथांनाव माखासे स्किल्सफोर थागोन नङामा नोंथां दा बेखायनो जोंङो ओ गिबियावनो जों सोलोंथाइ लाब्रोनांगौ सोलोंथाइया जोंङो गोबां बे बिथानाव जों नुनो मोननाय जायो नामा नोंथां जेरै जोङो माबा मोनसे मोनसे सोलोंनाय फरायसालियाव थांनानै जों लेखाखौ सोलोंहैनाय बेफोरबायदि फरायनानै आरो जोंहा गोबां स्किलस डेभेलपमेन्टफोरनि माबाफोर कर्सबो ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां आबाद मावनायनि गयावबो जोंङो नुनो मोनो दा जोङो आबाद मावनानैबो गोबां जानो हायो मानोथ' आथिखालाव जोंङो ओ साख्रि बाख्रिखौ मोननाया एसे गोब्राब जासै सुबुं अनजिमानि बांद्रायनायाव नङा होमा नोंथां । ओ बेखायनो जोङो माबानानै ओ एसे एनै जेनाखि आबादफोर मावनानैबो जों जानो हायो बेनिखायनो जों ओरैनो जिरायनानै थानो नांङा ओ मा नङा मा जे जेनाखि आबादफोरबाबो मावनानै जोंङो गावनि माबाखौ जिउखौ खुंनो हायो लोगोसे गोबां रां रुफाबो खामायनो हायो नङा होमबा नोंथां ।
औ नोंथां दा बिदिब्ला नोंथां जोंनाथ' समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां? औ बेनिखायनो आङो नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोननानै एसे गोजोननाय जासिग थिबाय नोंथांनोबो । औ नोंथां औ नोंथां दे बिदिब्ला आं नोंथां गोजोनथोंसै औ नोंथां दे